खोनादों नोंथां
ओ फ्रियावनो दंना नोंथाङा?
औ फ्रियावनो दं
ओ बिबा जोंनि रायलायनायखौ नोंथाङा मिथिखाबायना?
औ
ओ दायो गोदोनिफ्रायनो बाथोन जाबोबाय थाग्रा खौ मिथियोना नोंथाङा?
बारा मिथिया नोंथाङा फोरमायना होदो दे।
अ बिदिब्ला आं खिथानोसै नाफामनिखौ खिन्थाग्रोनोसै आं उम गोदोनिफ्रायनो जोंङो बे नाफामखौ जाबोबाय थायो। ओमफ्रायो बे नाफामखौ बोरै बानायो बेखौबो खिथानोसै आं नोंथां उम नाफामखौ जोंङो दै इनो बिलो बिलोफ्राव ओमफ्राय दंगफ्राव गुरनानै लायो एबा बायनानैबो लाबोयो। ओमफ्राय बेनिफ्राय सान्दुंङाव जोंङो साननै सानथाम बेखौ रानसान्दिफोरानो आरोना नोंथां। ओमफ्रायो रानखांबाथाय ओम उवालाव देनानै लायो गेब्लेेजासे उम फायो दुदालि गांखंखौ हानानै लाबोनानै सुनानै ज' देफायो बेनिफ्राय जोङो औवा हासुङाव सोनानै दोनो आरो ओमफाय इदिनो गोबौ मानि दोनो ओमफाय इदिनो फुं फुुंङावहाय ओंखाम गुदुं गुदुंजों जानो हायो आरो नोंथां।
औ
ओमफाय नोंथाङा आरोबाव मा मा बाथोनखौ मिथिबावो?
बाथोनाथ' जोंथिजाय नाफामा नाफामखौबो नाफामानो जोंथिजाय इदि जोंनाबो इदिनो बिलो इदिनो माबा दुब्लिफोराव गुरना लायो ओमफाय इदिनो मोजां रानजासिम बेखौ फोरानो आरो। ओमफाय बेखौ फोरानखांनानै इदिनो उवालाव खुमब्राबो इसे होनाय जायो आरो जाहाथे नाफामा देनाय समाव एसे सिदो ब आराम थाबाय थायो ओमफाय बेखौ औवा हासुुंङाव सोनानै दोनो मास मोनसे मास मोननैसोनि सो ओमफ्राय बेखौ उनाव बिदिनो जानाय टाइमबा एसे एसे हाननानै जायो आरो आरो गोदोनिफ्रायनो इदिनो हालदै गोथांखौ मेनानै जायो आरो। खोनानो मोनदों हालदै गोथां बाथोनखौ दे हालदै गोथां बाथोन जायोबा देहानि थाखाय मोजां उदैनि उदै साफा जायो होननाय खोनादों बिदिनो आरो आरो ना खौबो गोरान एवनाबो बाथोन देनानैबो जायो। आरो इदिनो टमेट' फिसाफोरखौबो सावनानै बेखौ बाथोन सिफ्लेना जानाय जायो आरो।
औ नोंथां उम नोंथाङा बहल बाथोन मोनजाफेरबायना?
आंथ' बहल बाथोन जोंहा जाफेराखै होमबाबो मालायफोरनिखौ जादों होननाय खोना यो आरो
औ नोंथां होमबा आङो बे बाथोनखौ बोरै बानायो खिथानोसै नोंथांनो एसे
औ खोनथादो दे
ओ जोङो बहल गोरलै गोरलै एसे गोरलैखौ आरोना खाना लाबोनानै अरखौ सुखांनानै एसे थाव फुनस्रोनानै हाङो आरो अराव ओमफायो बे मोनसान्दि जोङो बानलुखौ सावनानै एबा मेनानै लायो आरो बिनिफाय मेना लाखांनानै दुन्दिया खायो ओमफायो गंगार दुन्दि दिमा बेफोरखौ जगार खालामनानै सुनानै लायो आरो रो ओमफाय जेब्ला बे बहला मोनो ओमफायो मोनखांनायनि उनाव थफियाव माबा जिरनानै लाग्रोयो आरो खुरैफ्राव ओमफायो बानलु सामब्राम गुफुर दुन्दिया संख्रि ज' देनानै लायो आरो टफियाव ओमफायो बे बहलखौ एसे सिफ्लेनानै बानलुखौ एरननानै थाव एसे होस्रोनानै लगायनानै जायो आरो नोंथां
ओह
औ नोंथां
नोंथाङालाय आलु बाथोनखौलाय जाफेना जाफेराखै आलु
जाबाय नोंथां
औ ओ आलु बाथोनखौ रुनानैबो जाजायो एवनाबो बाथोन देयो बिदिनो रुनोबा गिबियानो बिगुरखौ लेमग्रोदो बिनि उनाव लेमगोरबाबो जायो लेमगोराबाबो जायो ओमफाय दैयाव दैजों रुदो ओमफाय रुइबाथाय खौ इदिनो बिगुरखौ जिरदो बानलुखौबो एवनानै बाथोन देदो ओमफाय एदिनो ज' सिफ्लेदो आरो
औ नोंथां
ओम ओमफाय एदिनो माबा फ्राय एवनानै देनोबा गिबियानो बानलुखौबो होदो सामब्रामखौबो होखादो दो बिनि उनाव आलुजों एवफादो बे मोनबाथाय बेखौ दे देदो आरो बिदिबो देनानैबो जायो आरो
औ नोंथां ओमफाय नोंथाङा खांख्रिखला बाथोनखौबो जाखांबाय ना?
औ जाखांबाय
होमबा नोंथाङा आंनो बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
खांख्रि खला बाथोनखौथ' मालाया माबायदि जायो बेखौ मिन्थिया नाथाय जोंहा ओंखाम ओंखाम संबाथाय बेखौ हाखावनानै होफायो आरो ओमफाय ओंखामा मोनबाथाय बेखौ‌ बि बिखौ खा माबानानै हाखांनानै बेलेगाव बेलेग खुरै फ्लेग एबा माबा थोरसिफोराव दोनसिगोन‌ नङाबा थबसियाव दोनसिगोन ओ ओमफाय बानलुखौबो एवनानै लाखासिगोन‌ ओमफाय बेयावनो ज' बाथोन देनानै बिदिनो जायो आरो नोंथांमोनालाय माबायदि जायो?
ओम जोंहाबो जोंहा दैयावहाय रुनानै लायो आरो नोंथां। ओ जेब्ला खांख्रिखलाखौ बिफांनिफ्राय खाना लाबोयो अब्ला एसे बिनि बिगुरफोरखौ एसे सैस्र'बाय ओमफाय सैस्र'नानै सुबाय ओमफाय सुस्र'खांनानै दैजों बे खांख्रिखलाजों ज' दोनफायो आरो ओमफायो अर जरायनानै सारायाव रुयो आरो ओमफायो बानलुखौ एवग्रोना लायो। बेनिफाय एवखांबाथाय बे खांख्रिखलायाबो मोनबाथाय ओ एसे गुसु जासान्दि दोनबाय ओमफ्राय बानलु सामब्राम गुफुर संख्रि देनानै लाबाय आरो नोंथां। ओमफायो बे खांख्रिखलाया एसे गुसु जाबाथाय बानलुखौ खांख्रिखलायाव होनानै ज' लगायनानै
अ औ ओमफाय ना गोरानखौ एदिनो गोरान एवनानै बानलुजों मा बानलु सामब्राम होनानै एवनानै‌ एदिनो गोरान एवनाबो बाथोन देना जा जायो आरो ओमफाय गिसिबो एवजायो।गिसि एवनोबा एसे एवनानै दै होना बिनि दैखौ मो जां रानहोजोबनानै उनाव दैया रानखांबा बेखौ खांनानै बाथोन देना जायो आरो नोंसालाय ना गोरानखौ मा मा मडेलनि संनानै जायो?
जोंहा गोरानैबो एवनानै जायो ओमफाय गोरान फ्राय खालामनानै देनानैबो जायो ओमफाय एसे सिदोब सिदोब खालामनाबो जायो आरो नोंथां।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
जेरै ना गोरानखौ दखाननिफ्राय एबा गुरनानै लाबोनानै फोराननाय ओमफाय बायनानै लाबोनाय ओमफायो बेफोरखौ एसे बायनानै लाबोनायखौ एसे गोबाव सोमहाबनानै दोनो आरो जाहाथे बिनि मैलाफ्रा गयो। ओमफाय गुफुंनाय हाद्रिफोरा बेफोरो एसे गनायनि आरो ओमफायो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
ओ अर जरायनानै सारायखौ जाननानै एसे गोरान एवग्रोयो आरो ओमफाय एवखांनानै दोनथ'बाय ओमफाय बेनिफाय बानलु पियास ओमफाय सामब्राम गुफुर थाव एसे होस्रोनानै एवनो ला एवनानै लायो आरो नोंथां। बिनिफाय एसे बानलुफ्रा खामफ्राम जाबाथाय ना गोरानखौ होस'नो आरो बिनिफाय एसे एवनानै दै हो नानै सिदोब सिदोब थायो आरो नोंथां।ओमफाय ना गोरान खौ सुनानै एसे थाव होस्रोनानै गोरान एवनानै बानलुखौबो एवफानानै थफियाव देनानै जायो आरो नोंथां।
ओम। ओमफ्राय टमेट'खौथ' ईदिनो सावनानैबो बाथोन देनाबो जायो! जायो ओमफ्राय जेनेबा सावनानै बाथोन देनोबा बानलुखौबो सावदों! ओ मा माखौबो फान्थाव बिलाथिखौबो सावदो! मोनबाथाय बि बिनि फान्थाव बिलाथिनि बिगुरखौ एसे एसे जिरनानै बेखौ बाथोन- बाथोन देनानै जानाय जायो आरो आरो एसे- आरो बेलेग मदेलनि ईसे गिसिबो बाथोन थुग्लिना जानाय जायो जेरै थाव एसे होनानै - एसे एवनानै बेखौ दै होनानै बेखौ एसे मोजां राननानै बेखौ थुग्लिनानै बेखौ बाथोन बायदि जानाय जायोआरो नोंथां मोनालाय तमे ट खौलाय माबायदि - माबायदि मदेलनि संनानै बा बाथोन संनानै जायो?
जोंहा बे बिलाथिखौहाय ओ अराव सावनानैबो जायो ओमफाय दैजों फोमोननानैबो जायो नोंथां! आरो दैजों रुनानै बाथोनबो जायो! जेरै बे दिद ज रुनाया दै बिलाथिखौ हाखावना सुनानै हाखावनानै दै एसे होनानै बेलथाय-बेलथाय होनानै लायो आरो नोंथां! ओमफ्रायो एसे बारा मोनहोद्रायाब बो एसे मोनथांख्रायैनो माबायो आरो नोंथां बाथोन जायो! ओमफ्राय नों नोंथाङा फान्थाव गोलावखौ बाथोन जाखांबाय ना?
औ जाखांबाय! बिदिनो फान जोंनाथ' बिदि जायो आरो बानलुखौ सावसिगोन सावनानै डेसिगोन इडिनो ओमफाय सामब्रामखौबो गोथांङैनो हानानै होयो ओमफाय फान्थ बेलाथि फान्थाव गोलावखौबो सावसिगोन सावनानै बिनि मोनजा मोननाय खिनिसिम सावसिगोन आरो। सावखांनानै बिनि बिगुरखौ जिरसि सिगोन ओमफाय उनाव थाव गोथां इसे संख्रि इसे होननानै बिखौ सिफ्लेनानै। जानाय जायो आरो नोंथांमोनालाय माबायदि जायो।
जोंहाबो एखेयैनो जायो नोंथां बिदिब्ला नोंथां। जोंना रायज्लायनो समाबो जोबथाय होनबा दोनथनोसै।
औ दे।
औ।